खोना हाबायना एबाराव?
औ औ औ खोनादों औ।
औ दे नोंथाङानो बुंबावदो।
औ दा औ दा आं मा बुंदोंमोन दा जेरै मा होनगोन बेखौ बारदै सिख्ला फैनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन नङा होनब्ला? अ दा बारदै सिख्लाया जाहैबायदि सिमब्रे सुमब्रे फैयो नङा होनब्ला? दा फैनायावहाय मा खालामोमोन गोदोनि बोराय बुरियाहाय जेनेबा ओइ बारदै सिख्ला फैदों फैदों होननानै बारदेै सिख्ला फैदों फैदों होननानै मा खालामोन बिसोरो बै बर'फोरनियावथ' हिसानसालि बुहुत इसेन दायोमोनना गोदो माने बेयाव गनसा गनसि गोबां थायोमोन नङा होनब्ला
औ औ औ
दा बे गन्सा गनसिफोरखौ बा जि दानायावहाय जि सा माखु माबि थायो बेफोरखौ होनोमोन गारहर गारहर सिथ्लायाव गारहर गारहर होननानै बिदि गारहर नो होदोंमोन आरो दा आं बेखौनो नोंथांनाव सोंनो लुबैदों आरो दा माने मानि जाहोनाव माने जे मिथिगौ जोङो जे बारदै सिख्लायाबले गोदो गोबां हसान दायोमोन एबा खामफ्लायबो गारहरनो होयोमोन ओ बेफोरनि थाखाय माने मा गारहरनो होयोमोन दा गारहरनायनि सिं सिङाव मा गुबै जाहोन दङ बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
नोंथां नोंथाङा जाबायदि गोथौ बर'फोरनि सोमोन्दो थानाय बेफोरबायदि सुबुं दों आं बेनि गुबै माने ओ ओंथिखौ दासिमबो मोननो हायाखै अनानै बिनि थाखाय आं निमाहा बिबाय
जागोन दे जेबो नङा माने आंबो दासिमबो माने मिथिना मोनाखै जे मानि जाहोनाव माने बिसोरनो खामफ्लाय खामफ्लाय हर खामफ्लाय हर होननानैबो बुङोमोन जे खामफ्लाय बना होनो होयो। आरो बे हिसानसालिफोरनि गनसा गनसिफोरखौ गारहरनानै होनो होयो अब्ला बले बारदै सिख्लाया गोजोन मोननानै बले ओ लासैहै माने रागा जोंनाय फै रागा जोंना फैनाय होननानै बुङो आरो जे बारदै सिख्लाया रागा जोंनानै बुहुमाव फैदों होननानै बुङो आरो दा बेफोरबायदिखौ हरोब्ला बले बारदै सिख्लाया गोजोननानै माने बारफोरखौ माने मोजां मोननानै खुसियै गिदिंलांफिनो होननानै बिदि फोथायनाय दङ आरो नाथाय जोङो नायनो थाङोब्ला जोङो जेनेबा जोंनि जुग्राफिखौ नायनो थाङोब्ला खिन्थु जोंथ' बेफोरबायदि नुवा नङा होनब्ला जोङो जेरैबायदि जोङो बे बार फैनायनि थाखाय बेफोरबायदि ओ सिजोन सोलायनायावहाय बेबायदि गोबां जों गुबुन गुबुन बिदि मोनो आरो खिन्थु बै जे औ बै जे खामफ्लाय गारहरनाय गनसा गनसे गाहरनाय बेफोरजे बेसेबांसिम माने मा फोथायनानै बिसोर गारहरदोंमोन माने बे खौसो माने बुंनो हाया दा नोंथाङाबो बुंबाय दा आंबो मिथिया जिहेथु बेखायनो आं नोंथांनाव सोंदोंमोन दा नोंथाङाबो मिथिया बुंबाय जिहेतु माने जों दा बिनि ओ गोथौ ओंथिखौ जों नागिरनानै मोनासैखौनो जों बुंनो नांगोन आरो
बेंग
आरो बेफोरबायदिनो माने बिनि अन अनगाबो जोङो गोबां आरो गुबुन गुबुन दङ नङा होनब्ला रोखोम रोखोमनि औ दा दे नोंथां
दा नोंथां औ आङो दा
औ
एसे जोंहा न'खराव आबादजों सोमोन्दो थानाय न'खर नालाय दा बेहाय आं मोननैसो खोन्थाबावनोसैलाय
औ।
औ दा बे जाहैबाय माने जेब्ला।
औ।
दुब्लिथिलियाव माने हालोऔनाय माने दैलां समाव आरो गाहाय नामा ओ नांगोलखौ जुदि थिया गायनानै दोनबोयो दोनब्लालायनो अखा अखा हाबाय थानाया खम जायलायनो जोंनि बर'फ्रा बिदि खालामो औ बिदि मोनसे फोथायनाय दं आरोना बिदि खालामोबा अखाया हायालायनो औ बेबो मोनसे। सोमोन्दांथाव बे मोनसे गोदो सिगां समनि माखासे खोथामोन आथिखालाव माने खुब बिजिरनानै नायो आथिखालनि मानसिफ्रा आरो माखासेया नंगौबो माखासेया नङाब्ला बेफो फोराव जों लानो हायो आरो औ दा आरो मोन आरो मोनबावो जोङो जेरै बे खखा खखा बागा माने गिदिर गिदिर खुंखा थायोना जेरै जोङो बर'फोरनि सान सानदोब बावदियाायाव बे दाउखा माहाजोननि अखायाव जेरै बै मा नामोन जोंहा हिर'आ चन्द्रमालि मुभियाव चन्द्रमालिनि सल' आरोना बेबो मोनसे खुगा सल' जोंनि बर'निनो बेहाय माने खखागिरि राव जोंहा मा नामो खोथिया भुदां दा बे माने बे दाउखा माजोनि खायाव नांहैनाय बे एसे सिन दं आरोना सल'आव
उम।
नुनो मोनो दा बेबायदि मोनसे खखा गिदिर गिदिर हेबो जों बेखौ दैमा गिदिर गिदिराव सानाय जायो। दा बेबायदि खखाखौबो जोङो ओरैनोथ' गाहाय बुथुनानै दोनो बा खग्लोबनानै दोनो दा बेखौबो फसंनानै दोनोबालायनो अ अखा हानाया खम जायोलायनो बिदि खोनानो मोनो आरो। औ दा बेनि अनगायै जोङो मोननो हाबावो नङा होमबा नोंथां। दा नोंथांनि ओनसोलाव मिथिनाय बा खोनानाय मोननैसो आं खोनासंनो लुुबैबावदों फोरमायनो हाबावगोन
औ। दा ओनसोल होनथ' नङा दा बर'फ्रा जेरैबायदि होनोमोन ना दमासि दमासि फोरबोआव फिथा फिथा लावदुम जायोब बलाय मोसौ- सुर दुमालु जायो होनो नङा होनब्ला नाथाय माथो जोङो बे फिथालाव दंखौ संनानै जानायखौ नुनो मोन्दों
आथिखालावनो
औ।
औ।
खायसे खायसेखौ माने जानो हागौ जानो हागौ जायफ्रा मोसौ गैया बेफोरनो जाया होनदां।
बेखौथ' आंबो एक्जेक्टलि दा मोननो थाङासै जेन'बा माने बर' फोरनि गेजेराव बेबायदि मोनसे सुबुं फोथायनाय दङ' आरोना।
नंगौ नंगौ आरो गोबां गोबां गोबां दङ गोबां दङ जेरैबायदि। थायोना जेरैबायदि सोरबा बले बहाबा थांनायाव गस्लाफोरखौ उल्था गानफ्लांलां उल्था गानफ्लाङोना खायसे खायसे।
औ नंगौ।
दा बैफोरखौबो उल्था गाननानै जुदि सासे मानसिया ओंखारलाङोब्ला ओमफफ्राय बेखौ जाय नुदों खायसेया होनो जेनेबा हमना लाबाय आं। उल्थायै गानना थांबाय जेब्ला जेनेबा दा आंनि गाननायखौ सोरबा सुबुङा नुनानै जुदि बुंबाय ए नों माथो गस्लाखौ उल्थासो गानदों जुदि बिदि होनब्ला माने मा होनो बै मानसिया बले मोजां बले बेहा दिना मोजां थांगोन लाब जायोनो। बेफोरबायदि जों खोथाखौ खोनायो आरो दा बेसेबां सै थो बेखौथ' जों नुहुरनो मोनलिया नङा होनबा।
नंगौ नंगौ अब्ला आंनिफ्राय मोनसे खावलायहरनाय जाबाय नोंनिसिम माब्लाबा ओ नोंथाङा ओ जानो बुजियो आरोना नों उल था गाननानै थांदो आरो मोनसे गामियाव गामियावनो आरोना बेनि जों प्रेकटिकेल माबाखौ नायनो एक्सपेरिमेन्टखौ नायनो थाखाय। ओमफ्राय जुदि सोरबा नुयोब्ला न'खरनिनो साखाथियाव गामि सेनि न बिनि ओ जेरै नोंथाङा बुंदों जुदि जाय नुदों बेनि दिन खौनो नोजोर होबा जों बेनि एक्सपेरिमेन्टखौ लानो हागोन
औ नङा नङा नों बेखौ जानि बुजि गाननो मोननाय नङा नों गानफ्लांनायसै। सो जानो नांगोन ओमफ्राय बेबो गोबां खोथा दङ माने नों खालामनो होनबा जाया।
बिदिबावसो माने जोंथ' नोंथ' गानबाय दे बैथ' मिथियाना नोंखौ बिदि गानदों होननानै अब्लाबो
नङा आंथ' गाननो होननानै गानबायना दा आंबो मिथिनाङा जेन गान्दों बेखौ आंबो मिथिनाङा आरो बेफोरबायदि जानो नांगौनो आरो। दा बेसेबां सैथो बेखौथ' जों बुंनो हालियाना।
औ ओमफ्राय नोंथां नैबेखौ अब्ला हले आंबो माने खोनाबाय थानायाव ओ मोनदांदों जेराव आङो न'निफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव थांगोन हो गुबुन मोनसे जायगायाव थां थांनो आं थाग थियारि जानानानै न'निफ्राय ओंखारबोबाय। दा लामा ससेयाव ओ नेव लाय बे जुदि बारस'योबा माने मोजां। मोजां जायो होनदों खिन्थु आं नंगौ जेनेबा आं जाय समाव जाय जाय समाव माने थांदों जां जाबाय दे। एक्सपेक्ट खालामदों माने लुबैदोंमोन बेबायदि जानायखौ आं मोननो हादों आरो।
औ नंगौ नङा माने बे नेवलाय बारस'नाया नियम दङ नोङो थां नोङो जेब्ला मोनसे खामानियाव थांदों बै खामानियाव थांनाय समाव नों न'निफ्रायओंखार ओंखारलांनाय समाव बले आकिनिफ्राय आगदा थिं थांनाय जानो नांगौ बलाय बिदि होननाय खोनायो आरो। आरो जेनेबा नोङो न'निफ्राय ओ जेनेबा अबेबा खामानि मावखांनानै नोङो न'आव गिदिंबोफिननाय समावहाय जेनेबा आगदानिफ्राय आकिथिं बिदि जानांगौ होननायखौ आं खोनादों आरो।
अ औ जिखुनु आं आंनि जा माने प्रेक्टिकेल आं गोबां माने सम सम माने जोंहा बिदिनो लामायाव एसे जरना जरनि थायो नालाय। माने खुद आनसार्टेनलि आरो ना माने आंखौनो लुबैयाखै माने हथात। बिदि बारस'नानै होयो आरो जे जायगायाव थाथावनाबो नङा बेनिफ्राय मालाबा थबस्र' बारस'नानै होयो। बेफोराव माने आं बिदि बेफोरखौ मिथियो नालाय जेनेबा बिदि बार' था मोजां जायो होननानै दा साननानै लाखानायखायसो जायो ना मा जेनेबा आं जाय जायगायाव थांदों जाय खामानिनि थाखाय बे
उम दा आङो औ दा आङो दा नोंथां होननाय बाथ्राया औ दा नोंथां होननाय बाथ्रायावनो आं से बाथ्राखौबो आं गाव गावनि एक्सपिरियेन्सखौ आं बुंदों आरो। माने एक्सपिरियेन्स माने आंहाबो बेफोरबायदिनो जादोंमोन आरो जोङो माने मा होननांगोन बेखौ। ओ फुजा जादोंमोन आरो फुजा माने दुर्गा फुजा दा जोङो माने न'निफ्राय ओंखारलांदों आरो उम जेनेबा आं बा आंनि ए माखासे सोमोन्दो गोनां माने सुबुंफोरजों आरो माने गामिनि सानैो आरो बिदिनो आरो थांदोंमोन आरो जों जमानो मोनाब्लि मोनाब्लि थांदों आरो थांबाय थादों थांबाय थादों आरो स्कुटियाव सोबबो थांबाय थादों आरो
औ
हामाने बारा थांनो गोसो गैयामोन आरो माबायाव फुजायावहाय आरो दा औ अब्लाबो थांबाय आरो दा थांनायावहाय मा जाबाय ससे थांनायनि उनावहाय निउ लाया बार सुना होबायना नेवलायना मावउजिमोन हमनो हायासै बारस'ना होबायना दा
नालाय बे समाव
औ मोना मोना दा बारस'ना होबाय दा आंहाबो माने बेसेजासो मोनथिया फोथायनाय दङ जे सानबाय अ फुजा बोथोर ओ गोबां मानसिया थाङो गारि घरा बुहुत जायो माने टाउन जायगायावहाय थांनो नागिरदोंमोन आरो जोङो ओमफ्राय आं बुंबाय आंनिफ्राय देरसिन जोंहा माबा दंमोन बेखौ बुंबाय आरो ए माथो जोंहा बिदि बिदिसो जाबाय जों थांबा दा दिगदार जागोन नामा होननानै आं बुंबाय आरो माने आंनि गोसोआव माने गिखांनाय मोनखांबाय आं माने अ माबा मोनसे जागोन नामा बिदि बारस' थाबाय होननानै माने आंनि गोसोआ माने थांलियानो जाबाय आरो माने ओमफ्राय आं बे बिसोरखौ माने जि जि बुंनानै माने आं न'आव लाबोफिनबाय आरो बिसोरखौ माने बेफोरबायदि जादों आरो आंहाबो मोन
औ औ औ औ दा बेहाय मा मा जामारदों जेनेबा बे बे समाव मा जाहैमारा
जेबो जायासै माने जों थांबाय थानाय समावहाय नेवलायना मावजिना बारस' खाना होबाय माने मासे
औ बिदि साननानै माने नोंनाव गिखांनाय फैनानै नों न'आव रिटार्न जाफै इ
नंगौ माने आं बेसोर आं बेसोरखौ थांनो होआसै माने
औ औ औ औ अब्ला माने रावबो
औ दाउखौबो थांनो होआसै आङो नोंसोरबो थांनांलिया ओ माबा मोनसे जानो हागौ एसे फुजा बोथोर होननानै आं बिसोरखौ माने बुंनानै लाबोफिनबाय आरो नङ बिसोर दुखु मोनबाय आरो मानो थाङा होननानै ओमफाय थांनाङा बिदि बिदि जोंखौ बारस'बाय जों थांलिया होननानै आरो
औ
ज ना ओमफ्रायायो बिदि काहानि जादों आरो जोंहा औ
दा जोबोद
जोङो जेनेबा जोङो ओ जोंबो फोथायो नंगौ माखासेखौ जोंबो फोथायो जों बिनि जाहोनखौ मिथिया अब्लाबो जेनेबा गोदो गोदायनिफ्रायनो जि फोथायबोनाय हिसाबै दासिमबो जोंङो फोथायनो